खोनादों?
औ ओ बिदिब्ला जोङो दिनै टपिकखौ सावरायनि माने बर'फोरनि दोनथुमनानै जानाय माने दोरोङारि दोनथुमनानै जानाय हुदाफोरनि सायाव आरो।
औ जागोन दे बेनि सायावनो सावरायनोसै जोङो।
औ बर'फोरनि दोरोङारि दोनथुमनानै जानाय होनोबाथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां बिदिनो मैगं थाइगं ना बेदर बायदिसिनाफोरखौ माने दोनथुमनानै जाबोनाय हुदा दङ आरो। बेबायदिनो औ बेनिफ्राय जेब्ला बबेबा बबेबा मैगं बा बबेबा फिथाइफोरखौ हमनानै ला दैलांआव थायग्रा फिथाइखौ मेसें बोथोर बोथोराव मोनजाया मेसेंआव थायग्राखौ दैलां बोथोराव मोनजाया बिदि जायो नालाय बिनिखायनो माने बर'फोरा दोनथुमनाय हुदाया दङ माने फोराननानैबो दोननाय जायो माब्लाबा समाव आरो माब्लाबा माने गोथाङैनो बबेखौबा दोननाय जायो बेफोरबायदि आरो। औ बिदि औ बिनि सोमोन्दै माने नोंथाङा मा मा मिथियो एसे फोरमायजागोन।
बेफोरबायदि दोनथुमनानै दोननाय मैगं होनबाथाय जों गिबियावनो लावफोरखौ होनजागोन आरो। दोन्थुमनानै दोननाय मैगं आरो। ओ बेजों लोगोसे जे खुमब्रा खुमब्रायाबो जोंना दोनथुमनानै दोनजायो ओमफ्राय नानि बेलायाव थाङोब्ला जोङो नाखौ फोराननानै दोनजायो गोबाव समनि थाखाय आरो बेबायदिनो बेदरफोरखौबो जों दोनजायो फोराननानै।
औ।
बेजों लोगोसे औवानि औवा मेवाइ औवा मेवाबो मोनसे दोनथुम
औ।
दा नोंथांनि बायदिब्ला मा मा दंबावो सानदों नोंथाङा।
ओ बेफोरनि नोंथां बुंनायनि अ अनगायैबो बिदिनो गोबां दंबावो जिहेथु जेरै ना बेदरनि अनगायैबो माने ओ मैगंफोर दङ जेखौ जोङो फोराननानै जायो जेरै मुला मेगं मुला गुन्द्रु होननानै बुङो जायखौ मुला बेदर खौ हानानै फोराननानै दोनथुमनानै दोननाय आरो। ओ मैथा मैथानि फिथाइफोरनि बिगुरफोरखौ जे जिरनानै फोराननानै दोन ना उनाव गय जानो थाखाय ओ बेफोर खौबो दोनथुमनाय जायो आरो मुलाखौ मोननै रोखोमै दोनथुमनाय जायो आरो ओ बेदरखौ आरो बेदरखौ सान्दुंआव फोराननानै आरो मोनसेया दङ ओ मुलानि बिलाइ आरो बेदर मोननैखौबो माने एसे देफ्रामनानै ओ मोजां मोजाङैनो आथिखालावथ' भयामफ्राव सोनानै माने दोनो आरो नाथाय माबा गोदोनि दिनाव एसे दे देफ्रामनानै बेखौ सान्दुंआव एसे फोरानस्रोनानै हायाव फबनानै माने दोननाय जायो बेखौ ओ मुला गुन्द्रु होननानै बुंनाय जायो आरो ओमफ्राय बे बेदर फोराननाया बेखौ माने मुला गोरान होननानैसो बुंनाय जायोमोन आरो। औ ना थाय आथिखालाव माने ओ बै बे हायाव फबनानै दोननाय हुदाफ्रा गैला नालाय बिनिखायनो मुला बेदर फोराननायखौनो मुला गुन्द्रु होननानै बुंनाय जासै आरो आथिखालाव औ।
बेनि अनगायैबो नारजिखौबो फोरानना दोनजायो आरो। बेबोथ' मोनसे गोलैयो नालाय।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे फाथिखा बिबार होनना बुङो। जोंथिं बेखौबो फोरानो ओमफ्राय लोगोसे सेवालि बिबार।
औ।
बेफोरखौबो फोराननानै लाखिना दोन जायो आरो। बेफोरखौ खारै मैगं दाउ बेदर बेफोरजों जानो मोजां जायो आरो नारजिफोरा।
औ।
ना गोरानफोरजों माने बेफोरो बर'नि मोनफा मोनफा माने जाग्रा आदारमोन आरो गोदोनि समाव माने उनाव जानो होननानै थिनानै दोनोमोन आरो। खुमब्रा मैगंखौ नायनो थाङोब्ला जों खुम्ब्रा मैगंखौबो बेदर बोजों जाजायो। जानो मोजां। ओमफ्राय मोनसे बुंनाय दङ नालाय खुमब्राजों हांसोजों जानो जोबोद मोजां होननानै। उम बेखौबो मोजां मोनो आरो बर'फ्रा जानो बर'नि मोनसे गोथाव जाग्रा मुवा होनना बुंजायो जों बे खौ। ओमफ्राय सेवालि बिबार होनोबा बेखौ आरो अन गुन्दैजों बो जायो। थिग बिदिनो नोंसिनाव आरो मा मा जेनेबा बेबायदि गोरान बेसादफोरजों जेनेबा ओंख्रि संनानै जायो बुंनानै हागोन बुंनो हागोन नामा?
दोनथुमनानै दोननाय गोबां ओ माखासे मैगं थाइगंफोरखौ गोबां मैगंफोरजों माने ओ मिक्स खालामनानैबो जानाय जायो आरो जेनेबा दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि बे उम जोगोनारफोरखौबो जेरै दोनो नै दााबायदि मेसें बोथोरावहाय जोगोनारफ्रा फिथाइ थायो नालाय बेनिफ्राय मोजाङै राहोनानै ओ न'नि बे बा खायसेया बाख्रिनि साफ्राव बा ओ न'मा न'नि साफ्राव खायसेया गलिनि साफ्राव बिदियाव थिखोनानै दोनो आरो। ओ दोननानै नै बे दा ओ दैज्लां बोथोराव जासिगोन दैज्लां बोथोरावथ' बेफोर मैगंफोरखौ मोना नालाय जासिगोन आरो। बेनिफ्राय आरो माखासे गो बां दंबावो बिदिनो अ मुला-मुला बिलाइ आरो लाइ बिलाइ बेफोरबायदिखौबो माने खायसेखौ फोराननानै दोननाय नुयो आरो बेनिफ्राय बेफोरखौ माने अनलाफोरावहाय अनलायाव एसे-एसे होलानानै जायो आरो माने अब्ला मा- ने मुलानि मोदोमनाय आरो लाइनि मोदोमनाय मोनसे फैयो बेफोरबायदि होननानै गोथाव मोनो होननानै जायो आरो आरो बेबाय- दिनो गोबां मैगंफोर दंबावो जिहेथु अ आथिखालावथ' मैगंनि अनगायैबो माने गोबां अ फिथाइ सामथाइ बा बायदिसिना मुवाफोरखौ माने आसार खालामनानैबो दोननाय हुदाया जाबाय आरो नाथाय अ बे आसार खालामनाय हुदाखौ माने गोदोनि दिनाव गैयामोन होननानै बुंनाय आं खोनादों आरो अ आथिखालाव गोदोनि दिनावथ' थावनि बाहायनायबो बांद्राय गैयामोन नालाय अ माबा मोनसे मुवा दोनथुमनो थाखाय बा आसार खालामनो थाखायथ' थावनि गोबां गोनांथि जायो बेनिखायनो अ गोदो बेफोर गैयामोन नाथाय आथिखालाव अ फिथाइ सामथायाइ बा माबा मोनसे अ आसार खालामनोबा माने थाव बाहायनानै आसारफोरखौ खालामनानै दोननाय जायो आरो आथिखालाव
उम बेनि अनगायैबो बिदिनो आरो मैगंआव होफानाय बायदिसिना माने आसार माने अ मस्ला होननानै बुंजायो जोङो दिनो पियास खौनो ला बा सामब्रामखौ ला हायजें खौनो ला उ आ आलुखौनो ला बेफोरबो मोनफा-मोनफा माने जायफोरखौ जों दैज्लांनि समावबो बाहायनो हायो आरो मेसेंङाव गायनानै निजत दैज्लां समफोराव बेखौ गायजाया नालाय ओंखाय- नो माने समाव आं बेफोरखौ जा हायो गायजोबनानै लायो आरो गायजोबनानै बिदिनो बेखौ माने अ दैज्लां मासखौ माने बारहोनो थाखाय बिदिनो थिनानो आरो एसे एसे माने लाखिलांबाय थायो मानसिफोरा बा सोरबा बेफारिफ्राबो दा बेफोरबो मोनफा हा गोदान मैगंफोरावनो गैयि जागोन आरो आंनिब्ला आरो
औ नंगौ आलुफोराबो माने दोनथुमनानै जाग्रायानो मोनसे मैगं अ जिहेतु अ मेसें बोथोरावसो आलुखौ गायनाय जायो नालाय बेखौथ' दैज्लां आलुखौथ' ओरैनो जोंना दैज्लां मेसें जेरावबो मोनबायानो थायो अब्ला माने बे दोनथुमनायनि थाखायसो जोङो मोननो हायो नालाय अ बिबो मोन- से दोनथुमनानै जाग्राखौनो बुंनांगोन आरो बे अ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै- मस्ला बायदिसिना बेफोरखौबो जेनेबा जोंना दोनथुमनाय जायो आरो जेरै- अ मैगं-थाइगं होनो थाखाय गय मरिसफोरखौबो अ जोंहा बिफांनिफ्राय खानानै फोराननानै अ मोजाङै माने दोनथुमनानै ओ गोबाव समसिम जानो थाखाय दोनथुमनाय जायो बेफोरखौबो ले बर'-बर'- फोरा गोदो- गोदायनि ओमफ्रायनो दोनथुमनानै जाबोदों आरो दिनैसिम
औ माने दोनथुमनानै जाग्रा होनना सानजायो आरो मानोना गैयाबाबो आरो मे- मैगंफ्रा बांद्राय थावा नालाय ओंखायनो बैफोरनिबो गोनांथि जायो
औ
खोनो ला बानलुखौनो फोराननानै बानलुखौ गुन्दै खालामनानै दोनो। माने। नङाब्ला आरो बानलुफोरा सेवगारलाङोना खायसेया। माने बेफोरखौब थानाय। देनानै जुदि दोनखायोबाथाय माने एसे मोजां आरो बेयो माने गोबाव समसिम थायो आरो जेब्ला बेखौ गुन्दै खालामनानै दोनो। थैद नोस। सामब्राम। फोरखौबोथ' फोरान फोराननाय बायदियानो जायो फोराननानैसो बेखौ मोनसे मोजां थासारियाव दोनो जाहाथे बेयो सेवगारा। खौबो फोराननायानो जायो।
औ नंगौ ओ गोबाव समसिम जानो। थाखाय बेफोरखौ ओ माने मोजाङै जोथोन लानानै माने फोराननानै बा बबेखौबा मोजाङै राहोआब राहोआबा जेनेबा सामब्राम फोरखौबो मोजाङै राहोआ लासिनो ओ गोर लैयावनो फुयोब्ला माने बेथ' सेवनायनि बांसिन माबा चान्स थायो नालाय बेनिखायनो मोजाङै रानाय ओ रानाय सामब्राम बा बानलु बेफोरबायदिखौ दोन माने दोनथुमनाय जायो आरो बांसिनै।
उम बेनि ओ।
थ' फोराननानै दोननाय जायो।
ओं बेनि अनगायैबो जोंहा मोनसे गोनांथारानो जाबाय रं जाखौ बुङो हालद दै जोंनि जिउआव नां खाबाय थागौ माने मोनफ्रोमबो ओ संनाय ओ ओंख्रियानो जा बा। गोरान सबजियानो जा। जाया होननाय बायदि आरो। हालदैया जोबोद मा मा होनना बुङो बेखौ मुलि महरैबो बाहाय जायो नालाय। बे माने। हालदैखौ गा-गासै बो न'खरानो बाहायो होनना बुंजायो आरो। जोबोद गोनांथा सो माने। जाग्रा आदार आरो बियो।
नोंगौ हालदै गैयाबाथ' जेनेबा ओंख्रिफोरा जायानो नालाय कालार ओ रं गैयि बा गाब गोयि नायनायाव मोजां नुवा जेब्ला जोङो हालदै होनानै ओंख्रिफोरखौ संगोन अब्लासो माने ओंख्रिखौ जाथावथाव मोजां नुगोन बेनिखायनो माने हालदै गैयाबा ओंख्रिया ओ जायानो होनना बुंनांगोन आरो माने खारै थानाय ओंख्रियावल'सो हालदैफोरखौ बांद्राय होनाय जाया नाथाय खारैजों सङै ओंख्रिफोराव बांसिनानो माने हालदैनि गोनांथिखौ जायो होननानै आं माने मिथियो आरो मोनथिनायाव।
बेजों लोगोसे ओं गोबाङानो माने एसे मोदोमाव स्किनाव बाहायनाय माने मुलि बायदि महरै बाहायो आरो। बे हालदैफोरखौ लानाय सोरबा खानायावनो लानाय मोनसे ओ बाहाय जायो आरो हालदैया।
औ बियो मुलि हिसाबै बाहायजायो जिहेथु ओ माबा ओ मोनसे अमा बा दाउफोरनावनो माबा गाराय जायोब्ला एम्फौ नांनो नागिर ना अब्ला माने बे हालदैखौ होनानै होयोब्ला एम्फौ नांनायफ्रा नांनो नागिरनायफ्रा नाङा होननानै ओ माने बुंनायफोर खौबो खोनायो मोनथियो आरो।
ओम दा होनबा दोनथ'लायनोसै नामा
औ समाबो जाबाय बिब्ला
ओम